हेलौ हेलौ नोंथां अ खोनादोंना नोंथां
औ खो औ खोनादों
अ बोरै दं नोंथां
थिगानो नोंथां
अ आतसा ओम दं दं आंबो दं मोजांङैनो दंमोन नोंथाङालाय होमबा नोंथांङा फ्रिबा माो नोंजों दसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ जाय बिजनेसनि बागै मा होनो
औ
मा होनो जेनबा बिजनेसबा फालांगि मावनायनि बागै जाय माने गोबां रोखोमनि फालांगि मावनानै मानसिया मा होनो गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो दंना बेनि सोमोनदै रायजलायनोसै नामा जाय मा होने इम्परटेन्टबो आरो गावनि लाइफआव मा होनो गोनां जायो
औ
बेनि सोमोन्दै जों बुङोब्ला फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला सासे मानसियासे फालांगिनि सायाव इन्टारेस्ट थानांगोन जाय माने जेनेबा इन्टारेस्ट गैयि मानसिया फालांगि मावनो गोसो जाया बेखौबो जों बुंनो हायो दा नोंथां हेलौ हेलौ
औ
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंगौ
अ खोनादोंना नोंथां? अ मा मानो मानोना नों रायलायफायो खाय आं सानदों मा खोनायाखै हेल'
औ खोनादों
अ दे होमबा आं होनबा टपिकखौ ला बुंलांसै
खोनागासिनो
खोनादों
जोंबा फालांगि खालामनायनि बुङोब्ला जों फालांगि खालामनायाव सासे मानसिया फालांगिनि सायाव इन्टारेस्ट जानांगोन नंङाब्ला जों फालांगि मावनायाव जेबो जेबो मोजां मोजां मोन नाय नङा एबा बिनि बिथिङाव बुङोबा जों गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनो हायो जेरै जिब-जुनारनि बेलायाव नायोब्ला गोबां रो खोमनि जिब-जुनारनि फालांगि आरो जों गानो मैगं-थाइगंनि बेलायाव नायब्लाबो गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगंनि फालांगि खालामनो हायो आरो जोंनि गाननाय-जोमनायनि बेलायावबो नायोब्ला गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनो हायो जों जिब-जुनारनि बेलायाव बुं ब्ला मा होनो जों जिब-जुनारखौ जों गिबियाव लाग्रोनांगोन जाय जिब-जुनारनि सोमोन्दै नों इसे सावरायग्रोनांगोन जाय जिब-जुनारखौ नों फालांगि खालामनो लादों जाय मोसौनि सोमोन्दै इसे नों मिथिनांगोन जाय माने फालांगि खालामनो लादोंबा जिब-जुनाराव मा होनो जिब-जुनारनि बेलायाव नायोब्ला जों मोसौ मोसौखौ फालांगि खालामनायाव गोबां मुलाम्फा जाय मा होनो बेवहाय मा होनो मोसौनिफ्राय गोबां रोखोमनि जों प्रफिट मोननो हायो जाय बिनिफ्राय जों गाइखेर बिनिफ्राय जों गोबोरखि हासार आरो बिनिफ्राय जों आबाद मावनायाव बाहायनाय बा आबाद मावनायाव
ओम
खौ बिनि बिथिङाव नायबा मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो फालांगि खालामनायावबो जोबोद हेल्पफुल जा जायो मानो आथिखालाव जों गोबां मा होनो फालांगिखो फालांगिरिफोरखौनो नुयो गोबां बुरजा बुरजा गोबां रोखोमनि मोसौ लानानै जायो मा होनो मोसौआ गाय खेरबो बरा होयो बेफोरनि जाय जायगायाव जारसि बिदिनो खायफा मा होनो गोबां मोसौ थायो बेफोरखौ फा फिसिनानै गोबां रोखोमनि गाय गोबां बुरजा बुरजा गाइखेर दिहुननानै अबावबा अर्दार हरनायाव हरो जाय मानो हटेलफोराव बिदिनो रेस्टुरेन्टफ्राव बिदिनो सोरनिबा हाबाफ्राव बेहाय हरनाय नुनो मोनो जाय बेसेनाव माहोनो गोबां बेसेन लायो जाय मानो से गाइखेरनि एबा एक लिटार गाइखेरनि दामा जौसे रां गाहाम जाबाय आथिखालावथ' बिदिनो जों मासे मोसौनिफ्राय गोबां रां गोबां गाइखेर दिहुननो हायो जाय बा लिटार बा लिटार गाहाम दिहुननो हायो। जेनेबा बेहाय दिहुनबा जों मासे मोसौनिफ्राय जेनबा बा लिटार दिहुननो हायोबा जों जि मोसौ लायोबा जों गोबां दिहुननो हायो बिनि बिथिङाव नायोबा जों मोसौनि बेलायाव गोबां प्रफिट नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जों जों मैगं-थाइगंनि बेलायाव थांब्ला जों गोबां रोखोमनि सिजन लानानै सिजन मैगं ओंखारो जेरै गोजां बोथोर र' नों लाफाखौनो ला लाफायाथ' गोबां इम्परटेन्ट जाय गोजां बोथोरनि मैगं हिसाबै। बयबो मिथियो ओंख्रै गोबाब जानायाव नोगोद नाम बेहाय मा होनो जों लाफानि सायाव मैगं मा होनो बिजनेस खालामनो हायो ला गोजां बोथोराव लाफानि अनगायैबा आलु गोरलै दुन्दिया बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं मोननो हायो। बे ब्ला जों गोजां बोथोरनि मैगङाव बांसिनानो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा नुनो मोनो। जाय मानो थांलाय फैलाय गामिनि हान्था मेला खाथिबो जायो। बेफोर बाजाराव जों जों फालांगि खालामहैबा गोबां
औ
रां मोननो हायो।
औ
आरो जों बुंनो थाङोब्ला फालांगि खालामनायनि बेलायाव बुङोब्ला गाननाय जोमनायाथ' मोनसे फालां फालांगि जाय मानो बयनोबो सुबुंफोरनो नांगौ। जाय मानो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा बे फालांगियाव गोजोबनानै दं जायो। गाननाय जोमनाय बेफोर मा होनो गाननाय जोमनायनि फालांगिया मानोना थैनानै थाङा। जाय मा होनो सानफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव नांबाय थाखागौ जायखौ गैयाबानो जों मा होनो लासिंसिं जायो। बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जों मा होनो गाननाय जोमनायनि फालांगिया अमर एबा थैनानै थाङि। बेफोर जों एबा गाननाय जोमनायनि फालांगि जों दा ला बर'नि दख'ना आर'नाइ गामसा बिदिनो गोबां रोखोमनि फालांगियाव जों मा होनो गाव खौनो मा होनो बावउसोमना लानो हायो। जाय मा होनो जिउनि मा होनो थैजासिम बेयो बेफोर खामानिखौ मावनानै जानो हायो। आरो
औ औ
बेफोरनि बेलायाव दाथ' आथिखालाव गोबां रोखोमनि मानो गस्लाफोर नुनो मोनो। बिसोरो आर'नाइनि गस्ला बानायनाय आर'नाइनि मा होनो जोमग्रा बानायनाय बेफोरखौ नायोब्ला जों दा मा होनो मदार्नजों खार फानानै बानायोब्ला जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जाय गोबां रां बेसेनाव फाननो हायो। जाय जों दा आर'नाइ गस्लानि गांसेनि दामा गोबां दाम थायो जेलै नैरोजा गाहाम थाङो। जाय माने मोजां कुवालिटिनि आर'नाइ गस्ला बायनांगौबा जों नैरोजा थामरोजा बिदि गामाव थाङो जाय गांसे गस्लायावनो जों इसेबां बिदि रां खामायनो हायोब्ला जों गोबां प्रफिटाव फैनो हायो। आरो आथिखालाव सुबुंफ्रानो मा होनो गा गोबां रोखोमनि गस्ला गाननानै थाबाय थायो। जाय मानो गांसे गस्लाखौ जों सान सेल' गाननाय नुनो मोनो। बांसिन सुबुंखौनो जाय मा होनो गाननानै फट' खेबजाखांबाथाय बेखौ गान गाननो बानायखौ नुनो मोननाय आरो जाय गोदान गोदान बायनो लुगैयो बेफोरनि बिथिङाव जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जाय मा होनो गस्लाफोरनि फालांगि बानायोब्ला गस्ला एबा गाननाय जोमनायनि फालांगि बानायोब्ला बेफोरनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला माने फालांगि होनोब्ला दखान दखानाबो जायो। जाय माने गेलामाल दखान। जाय माने बेफोर दखाना थैनानै थाङा। जाय माने मोनफ्रोमबो दखानाव गोबां रोखोम नि मुवा बेसाद लानो हायो जों नों थाव संख्रि फानलु बेफोरनि बेलायाव जों आलु जों बिदिनो गेलामाल दखान होनोब्ला जों बेहाय गोबां रोखोमनि मुवा मोनो जायो देलायग्रानिफ्राय लानानै बे जानाय लोंनायाव बाहायनाय माखासे हा जेरै थाव संख्रि बेफोरखौ मा होनो मोननो हायो माब्लाबाबो एबा लसाव थाङा जाय मा होनो मोनसे फानजायाबा मोनसेया फानजायो मोनसे प्रफिटआव फैयाबा मोनसेयाव प्रफिट फैयो बिदियाव नुनो मोनो आरो जों बिदि गेलामाल दखानखौ खायफा संग्रा गेलामाल दखान दखानखौनो बयनिख्रुइबो साबसिनसिन बा मा होनो फालांगि खालामनायाव साबसिन होननानै सानना लायो जाय मा होनो जेनेबा जेसेबां मा होनो बाहायदों बेनिफ्राय मा होनो नोंङो अवान पारसेन्टबाबो मा होनो नों मोनसे बेसादनिफ्राय मोननो हायो जेन बा नों मोनसे दखानाव गोबां रोखोमनि मुवा लायो जेनेबा जिथा नैजिथा बेफोर ओमफ्राय जों मोनसेबाबो बेसादाव अवान पारसेन्टनि अनगायैबो थाम पारसेन्ट ब्रै पारसेन्ट दाम प्रफिट मोननो हायोबा बेयो जों जिथाम जिथामनिफ्राय जों गोबां मो प्रफिट मोननो हायो जाय मा होनो रां मोननो हायो बर' रावाव जों रां मोननो हायो होनना बुंनो हायो बिनि बिथिङाव जों मानो गेलामाल दखानखौनो साबसिन होनना बुंनो हायो। आरो जों बुंबावनो हायोदि मानो दानि मानो देलायग्रा देलायग्रा मानो मानसिफ्रा आ जाय देलायग्रानि बिथिङाव पार्लार जेरै पार्लारनिबो बुं बिथिङाव थाङोब्लाबो जों गोबां रां नुनो मोनो जाय मानो स्किल थानांगोन बे मा होनो बेखौ मावनो थाखाय जों आरो जों हौवाफोरनि बि बिथिङाव नायबा खानाय सिननाय बिथिं खानाय सिननाय बिथिङाव नायब्ला जों मोनसे दखान खानाव दखान लुयोब्लाबो जों मा होनो दखानाव मा होनो साफ्रोमबो सानसेयाव नङा सानसेयाव गोबां सुबुंफोर मा होनो खानाय सिनजानो फैयो दाय खानायजों लोगोसे दारि मोखां फेसवास खालामनायफोराव दाथ' गरम बोथोरजों जाबजों माने खानाय गोलाव लानो बायो बिनि थिं नायोब्ला जों गोबां मुलाम्फा मोनो जाय खानाय सिनग्रा मानसि बियो दारिबो हजागोन खायफा फेसवास बो खालामलांगोन बेनि बिथिङाव नायोब्ला जों सा सा मानसियानो सासे मानसिनो खानाय सिनायाव जों द'जि रां मोनो आरो बिनि उनाव नों दारि सिनबावब्ला जोंनिया ब्रैजि रां लादेर जायो जौसे रां जायो सासे मानसि बेयावनो जौसे रां मोननो हायो बा जों कमावबो थ' सानसेयाव गोबां रां खामायो जेरै थाम रोजा गाहाम नै रोजा गाहाम खामायनो हायो जाय मानो बेवहाय गोबां प्रफिट फैयो जाय थैनानै थाङा बेफोर बिजनेसाव जों नुनो मोनो खायफा बेफोरखौसो बेफोरखौ मानो मावनो लाजिबाबो नाथाय बेहाय गोबां रां मोनो खौ नुनो मोनो आरो आरो नोंथाङा मि माबाफोर सोमोन्दै आरो बिजनेसनि बागै बुंनो थाङो नामा?
औ जोंहा गोबां बिदिनो फालांगि होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि फालांगि थायो नोंथाङानो बुंखाबाय माखासे खोथाफोरखौहाय आरो जोंहा फालांगि बुङोब्ला ओरै जोंहा गावनि गेरेस बाइकबो गेरेसबो खुलिनो हायो बेजोंबो जोंहा थैनानै थाङा बेयो जोंङा नों जे मोजां बानायनो रोङोब्लाथ' आथिखालावथ' गोबां बिदिनो गारि मटर थायो नालाय नै बेफोरनिफ्रायबो औ बेफोरखौ बानायनानै मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनिफ्राय गोबां आथिखालाव गारि मटरफोर थांला आरो मोनसे मबाइल बानायग्रा नैबे फालांगियाबो नोगोद मोजां औ जितु जोंहा थैनानै थाङा औ आथिखालावथ' मबाइलनि जुग गोबां सुबुंनो साफ्रोमबो सुबुंनि आखायावनो मबाइल दं आरो आथिखालावहाय बे जों बेफोरबायदि बेफोरबायदि फालांगि मावोब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो दि बेफोरबायदिया जोंहा जे थैनानै थाङा मानो होनोब्ला जोंहा साफ्रामनिबो आखाइयावनो मबाइल दङ। आरो साफ्रोमनिबो नखरफ्रोमावबो जोङो गेरेज खुलिब्लाबो नखरफ्रोमावबो बाइकफोर थाङो आरो इदिनो गारि मटरनि खुलिब्ला जोंहा लस थाङा आरो गारि मटर आरो बिदिनो मबाइलफोरनि बेफोरबायदिनो फालांगि मावोब्ला जोंहा जोबोरैनो जोबोरैनो मुलाम्फा थायो आरो बेफोरावहाय आरो औ गोबां फालांगि दङ जि जोमनि नोंहा जेरै बे जोंनि फालांगि मावनो हायोब्ला मोजां दे बेफोरबायदिफोरा सेवनानै थाङा बेफोर औ औ माखासे जोंहा मैगं थाइगं फोरखौ मालाबा नाङाब्ला जोंहा बेफोरो सेवनानै जे जोंहा लस जायो नै बैफोराव बैफोर फालांगियावहाय जोंहा बेफोरबायदि लस जानायखौ नुनो मोना आरो मानोना बे गसायावनो जोंहा सेवनानै थाङा नालाय जेरै दोनो ओरैनो थायो बाइकनि लहाफोराबो थायो बिदिनो गोबौ जोरो आरो मबाइलनि बुस्थुफ्राबो गोबाव जोरो मैगंनिया जोंना सानसे बा साननैल' थायो आरो साननै सानथाम बेफोरनि बारा थाया आरो बेफोरखौ आं नुनो मोनो आरोखि बेफोरबायदि जोंहा लस जायो फालांगिखौ मावोब्ला
औ नंगौ नोंथां
जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां
अ नोंथां जाबाय नोंथां राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय उ दे
दे अब्ला नोंथां